थेंक इउ हेल' औ। अनलाइन दंमोन।
गैया
मा खालामदों?
आंङो
उम हुसे
दु नै दसरायावसो दंफैयो मोन आं।
ए स्कुलाव?
ओ
इस्कुलाव?
स्कुल नङा बै नै सासे मानसि ज इयेस रायलाय से
खोना फिनलाय लायथारदों आंनिखौ माहा थांनाय
औ हा
माला थांनाय?
दहाय दों
ए दहायसो थांदो? हारसिं ना लोगो दं?
आ आ
हारसिं थांदोंना लोगोजो लोगो दं?
हारसिं
ए
ए रखौबानो सेस माबा बानाय दोंमोन इदिट आरोबाव इसोर बायदि नोंनाव हनदों
बेस्ट' नामा? बेस थ'वा
ए रायलायथ' खेबसेल' रायलाय होदोरा माथो जाखो? महाय दं नोंलाय?
मैयानियाव।
आरो थांलायबाय आमलाय जागासिनोसो बे बा गाज्रि
आमलाय जानोस सैलाय आहा।
जा उम
गोथावनो
जा
होम
सस्कुलाव मानसि दोननानै गारि सोहैदोंमोन आङो बिदिनो।
ओम।
सालथैजों माथो दिनै हरजालायदों नोंनाव।
माबे?
नोंनाव हरजालायथारदों माथो। मैयाथ' जायाखैमोन। ओ। थायेम बारनायखाय जाफिनबाय खोमा। नों जाखांनाय ओमफ्राय नों जाखांनाय
उम। खोनाया।
मा ओंख्रि
ओख्रिया
उम
ओँख्रिया मामोनथाय बावबाय आं।
बेरायनो थांदों ना खामानि दं
बेरायनाय बादियानो। गान खननो फैदों।
नंगौ नामा
बरनि खन मेथाइबो खननो रोंलायो माथो जोंना।
आंबो जाबायख
गैलालै आं मानो बिदि बावगारबाय थायोथाय।
हुम।
माया
खावसे दानोनो।
मानि खावसे दानगोन जेेनबा।
उम रायलायनाया माबा माबि ओंखारदोंबा बेवबो दानबगोनसो
अखा हायाखै
मानो हायाखै गान खननायावबो मिनिनो ओंखारदों आंङो इन्दिनि खनबावो आरोखि हेलौ हा हेलौ
मा खोनायाखै
आबाय
आं बेजाय दं
टावआव थांगोन दा अबाय थांगोन
माथो बारायदेरबाय कमप्लिटदानो
माबे
बारायदेरबायसो थाबाय दो कमप्लिटदानो
बारायखायोना
उम माइ गायबायन' नोंसिनिजों
उम
माइ गायलाबायबाय नोंसिनिजों
गाया
गायथ'आखै रावबो
उमहो
बेसे थांखो
होम
मा सितथाखो
आमलाय अगलिदोंमोनलां बरफ फोंनाया
होम
आमलाय बेगरखौनो मोनजादों
मोनजा फेरबाय जामायाफाय
ओदस गोरलैना
औ
अख्रु अख्रुबजायो
मा जाबोखो
हो
मा जाबोखो
अबाव बिजनि बिजनियाव
उम
ओंखाम जाखोनासो फैदोंलै जेबो जायाखै माला फैगोनदा
होम
फैफिननाया
सासेया एसे गोबाव लागोन
बेलासेयाव
होम
बेलासेयाव
द फटआ आंनो
इसोर
मा इसोर बिलाय
जि ग्राजि सोला
खोनाबाय
आंनि फटखौबो नों दानजोब्बाय आरो आंनि फटखौसो दानजोब्बाय आरो
लाखाबायलै आंना दाखलैनो र इसे सस्टिमाव लानोसै सानलायलायबाय आङो
औ
मेंगा होनसै सानलायलायबाय हनै गैला दानिया जिर लाथिखसो जाबाय
जेबो जाखाया हारसिंनि गैयाथ
हारसिङैथ गैला ग्रुपनि ज खेबजानाय
औ
बासि बासि हरदो
उम मा जाखो बे मा जाखो
न बानाय नो माया
एम एस माबाया
मा मेेज
खटक
मा बानायदों
फट'
मा एदि बानायदों
उम
उम
ओइ जालादे रायलाय जाला। जानला मोनलायो रायलायनाय जासिगोन नै जानला मोनलासो रायलाय जाजोबाबाय
दे बानायदो होमबालाय
उम
उम